हो औ औ खोनादों नोंथां
हेल'
औ खोन खोनागासिनो नंथां आङो औ औ खोनादों
औ खोनादोंनाा औ होमब्ला जों आबादनि सोमोन्दै सावरायनो नामा
औ सावराय जागोन नोंथा
हेल' आबाद होनोबाथ' जों बयबो मिथ
औ
होमब्ला आबाद होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायसै जोंनि ट्राइबेल जोंनि बर' ओनसोलाव
औ
जोंनि ओनसोलावहाय आबादजों सोनारनानै थांना थायो आरो आदसा आबाद होनोब्ला दैलां बोथ बोथोराव जोङो माइ आबाद मेनलि माइ आबादखौ मोनो आरो बेबायनो माइखो बोरै माबायो माइखो जोङो ओ गिबियाव सोमना लायो सोमनानै
औ
साननै बा हरनै बिदि दोननानै खोथिया फोयो बेनि उनाव जोङो
औ
ओ सय हप्ता बा देर मास बेबायदिनि उनाव जोङो खोथिखौ फुनानै ओ दुब्लिखौ ओ बर' होनानै जों गायनायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ जों माइ आबाद होनोब्ला गोबां रोखोमनि जों गोबां जातनि जों नुनो मोनो जे जोंनि ओनसोलाव जेरै सना मासुरि रनजित बेबायद बिदिनो जोसा माइब्रा बेबायदिनो बाहादुर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जों नुनो मोनो आरो ओ गोदोनि दिनाव गुबुन गुबुन ओ माइ ओ गुबुन गुबुन माइ नि नामा गुबुन गुबुन गुबुनमोन नैबे आधुनिक जुगाव ओ थारमाने नैबे आधुनिक जुगाव बांसिन प्रडाकसन मोननाय बेबायदि जातनि हाइब्रिद आरो मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि आरो
औ
माइखौ जोङो फ्राय माइ आबाद मावनायखौ जों फ्राय मोसौ एबा नांगोलजों एवनानै गायनायखौ जों नुनो मो मोनला नैबे आथिखालनि जुगाव टेक्टराव हालेवनानै जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौ हालिया थारमाने जोबलांनो हमदोंसै बेबायदि आरो बेनि अनगायैबो आबाद जिंखा बिदिनो ओ ओ फिन भिन्दी, थाइबें ओ खुमब्रा, लाव बेबायदिनो गोबां मैथा गोखै, मैथा गोखा, नारजि हेल'
औ खोनागासिनो नोंथां
खोनागासिनो ना?
औ
होमबा बेबायदि आबादखौ जों गोबां ओ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो मेसें बोथोराव जों ओ मेसेंनि गोरान खेथि गोरान आबाद जों नुनो मोनो। जेरै आलुनि आबाद आरो बेबायदिनो बान्दा कबि फुलकबि, उलकबि बेबायदिनो मुला, लाइ बेसर मैगं बेबायदिनो गोबां आबादफोरखो जों मेसें बोथोरफोरावबो मोननो हायो। जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो।
फ्राय फ्राय नाइन्टि पारसेन्ट जोंनि बे ट्राइबेल मानसिया आबादनि सायावनो सोनारना थायो आरो जों बेखौ नुनो मोनो। आरो फ्राय गायनाया एसे खमाय फ्राय माइखो फोयोसै आरो।
औ औ
जागौ थारमाने खोथिया फुनानै बेखायनो फोनायनि बेबस्थाखो
औ
आथिखालनि नैबे जुग आदसा नोंथांमोननिथिं बोरै बोरै माबा खालामनाय जायो आबादखौ मावनाय जायो मा मा आबाद मावो एसेोर खोन्थााहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ औ
दा जोंहा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया एबा बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ औ औ
जोंहा माइ आबाद मावनोब्ला जोङो गिबियाव खोथिया फोनांगोन अब्ला जोंनो नांगोन गोन खोथियाफोनो थाखाय माइज्लि।
नंगौ
दा बै माइज्लिखौ जोङो न'आवनो दोनखानाय एबा जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायनानै लाबग्रोगोन आरो नोंथां। दा बिबदिनो जोङो लाबोखांनानै जोंनि ओ जे फाथोनि बस्थायाव जोङो बै लाबोनाय माइज्लिखौ जोङो आरामसे खाथुमनानै जोङो दैखर एबा फुख्रियाव जों सोमना दोननाय जायो आरो। हरसे बा हरैनि थाखाय मानोना जोङो फाथोनि बस्थायाव खोबना दोनोब्ला जोङो गुसु थान्दा जानायखौ ओ नुनो मोनो आरो माने सुबुंफोरा बुंनायखाय माने खोनादों आरो दा बिबदिनो जोङो बेखौ हरनै एबा हरथाम दोनखांनानै जों बेखौ बोखांगोन दा बोखांखांनानै जों बेखौ ओ मोनसे दाबसे जायगायाव जों आरामसे दोनगोन आरामसे जों बेखौ ओ गोसारलानानै आरामसे दै रानायनि थाखाय हरनै एबा हर थाम फोरानगोन दा फोरानखांनानै जोंहा फैबाय दा हा जोङो जाखिनि माइ गायगोन बिगानैै बिगाथाम बिगाब्रै बिनि ओ बिबाङाव जोङो खोथिया फोगोन अब्ला जोङो दब्लायसे दब्लायनै जोङो हालेवगोन नाथाय जोङो ओ आथिखालनि जुगाव नुनो मोनदों गोदोनि जुगाव जेरै जोङो नांगोल जुंगाल लानानै जोङो मोसौ हालिसे लाना हालेवोमोन दा बे जुगाव जोङो बेखौ नुनो मोनलिया मानोना जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि टेक्टर फिसानिफ्राय गोदोरसिम माने डाइरेक्ट गायलांखानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोङो टेक टुरजों ओ दब्लायनै हाखौ जोङो मोजाङै हालेवग्रोना लागोन आरो बैयाव जोङो नांगौ बिबांनि ओ अखा हानायजों लोगोसे दै थागोन एबा खम जायोबा जों दैखौ होगोन आरो नोंथां। मानोना जोंहा बोथोरा समानथाय थाबाय थाया। बबेबा समाव अखाया हागोन आरो बबेबा समाव अखाया हाया बेनि थाख खायनो जोङो ओ बै हाखौ मोजाङै जोङो हालेवना लानानै जाखिनि जोंहा न'आव दोनदोंमोन माइज्लिखौ अब्ला जों बै माइज्लिखौ खादायाव लानानै जोङो आरामसे सारगोन जोङो। मिसमिस सारगोन जोङो मानोना जोङो बिब्दि जमा जमा सारोब्ला बे थाबसे थाइसे जायगायावनो गोबां रोखोमनि रज'गोन आरो नोंथां। बेनिखायनो जों बिखौ आरामसे सारना लाग्रोगोन सारना लाखांनानै जों बेयाव बे जोंनि खाथि खालानि एबा न'नि मोसौ बोरमाया जानो हायै बायदि जों बेयाव सोरगिदिं बेरा होनाय जागोन आरो औवानि बेरा एबा जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय नेट दा बैखौ जों हो खांनानै ओ थामजि एबा खायसेया ब्रैजि सानबो दोनो। बेखौ जोङो दोननानै बे खोथिया महरै फुनो हागोन आरो। दा नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांखाबाय जे जोंहा माइआ गुबुन गुबुन रोखोमनि नामि दं जेरै माइब्रा रनजित बायसमुति बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ दङ। दा जोङो बै खोथियाखौ जोङो फुगोन दा जोंहा फुनो थाखाय जोंनो नांगोन सुबुं एबा जोंनि ओ आइजो एबा हौवाफोर दा बैसोरखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन जे जोङो माइ आबाद मावोब्ला माने सासेया गुबुन सासेनि फाला बदल गायनायखौ जों नुबोदों। दोंमोन आरो नोंथां दा बैखौ जोङो दानि जुगाव मोननो थांला मानोना दानि जुगाव हाजिरा नङाब्ला फैया आरो खामानि मावनो दा बेनिखायनो जोङो आइजो सानैसो लिंनानै जोंनि खोथियाखौ
खोथियाखौ फुखांनानै लाखांनायनि उनाव जोंहा दा फैगोन माइ गायनो जोंनो हाखौ जों मोजाङै हालेवनांगोन दा जोंहा खोथिया फोनो थाखाय हालेवदोंमोन बिब्दिनो जोङो दुब्लिखौबो आरामसे खारायग्रोगोन एबा सामार होगोन आरो। बिदिनो जों बेखौ नांगौ बिबांनि ओ हालेवनानै टेक्टरजों हालेवखांनानै जोङो जाखिनि खोथिया फुनानै बेखौ जोङो गायगोन आरो बै हायाव जेब्ला बियो गायनो महराव फैयो अब्ला जोंनो माइ गायनोबो जोंनो फुनांगोन अब्ला जेरै जोङो खोथिया फुनो थाखाय हाजिरा लादोंमोन बिदिनो जोङो हाजिरा लानांगोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बेखौ गायखांनानै अब्ला फैगोन जोंहा बियो सप्तासे एबा सप्तानैनि गेजेरावनो सोमखोर गोथां महर लागोन अब्ला बै माइयाव गोबां रोखोमनि जेरै एम्फौ एनला बायदिसिना रोखोमनि बेमार जानो हमो खायसे खायसे हायाव नुनो मोनो आरो दा बेफोरखौ जों हौबथानो थाखाय जोङो जेरै रासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायो आरो
ओ नंगौ नोंथां
जोङो जोंनि माइखौ रैखा खालामनो हायो नाथाय बुंनो थालांदों जोंहा माइ गायनोब्ला जोंहा जेरै आालि खोनाय जायोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो जाहाथे जोंनि दुब्लियाव जोंहा नांगौ बिबांनि दैया थायो आरो जों बै आलिखौ दै थाबथानायनि थाखायल' खोनाय जाया मानो होनोब्ला रासायनारि मुलि बायदिसिना बै दुब्लियाव होयोब्ला बैफोर जाहाथे गुबुननि दुब्लियाव थाङा बेनि थाखायनो जों बेखौ खोनाय जायो दा बै हाफोरखौ गायनानै जेरै इंराजिनि डिसेम्बर एबा जानुवारियाव जोङो सोमखोर गोथां मोननानै हानो हानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
जोङो बेखौ हाखांनानै न'आव लाबोनानै जोङो मेसिनजों लोगोसे नागोन बिदिनो गोबां रोखोमनि प्रसेस दङ दा
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा जे नोंथांनि गामियाव माबायदि माइ खौ गायो एबा मा बायसा मा रोखोमनि माइ गायो नोंथाङा फोरमायनानै आंनो फोरमायना होबाय, आरो आंबो जाखिनि
जोंनि खाथि खालायाव माबायदि माइखौ गायो आं नोंथांनो फोरमायना होबाय। दा नोंथाङा
फोरमायनायनि थाखाय माने, जोबोद साबायखर थाबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा होमबा जोंहा समाबो थौबाय अब्ला, जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
ओ नंगौ नंगौ नोंथां आस्सा धन्बाद थाबाय। सावरायनायनि थाखाय धन्य'बाद दे।